अ दिफाख
अ नोंथां खोनाद? औ
बुंलाय बुंलाय नोंथां।
आङो नोंथांखौ ओइ आबहावानि सोमोन्दै एसे राय्लायनो फन हरनाय जादों।
औ दे दे गोजोननाय थाबाय।
औ, रायलाय जागोन ना? औ दे होमबा जागायनोसै?
जागायदो
औ ओ बोथोराथ जोबोद गरम नङा होमबा
गरम गरम गरम
एगदम आगोलनि रकम नंलिया
ओहो ओहो नंलिया
गोदोलाय बिफाङा मेरला दङमोन।
मा होनदो नोंथाङा मा होनदो?
गोदो गोदोलाय बिफां, दंफां लाइफांफोरा जोंनिया जोबोर दोङोमोन नालाय ओमफ्राय बोथोराबो एसे गुसु जायोमोन।
औ नोंगौ नोंगौ
औ दा नोंथाङा बिदिनो आबहावानि बागै एसे बुंनो हागोन नामा? फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ आंनिफ्राय आङो आं जि मिथियो नोंथांनो फोरमायगोन।
औ दे बुंंजागोन दे।
माने जोंना बिफां लाइफांखौ आथिखालाव गोबां सुबुं माहारिफोरा बांसिनै दानफायबाय माने बांसिन बिफां लाइफांखौ गायनो हमला बा सोरबा अरनबारिनिफ्राय थांनानै हाग्राफोरखौ फोजोबस्रांहैयो बिदिनो बायदि बायदि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायनि जाहोनाव बिदुं बा गरमा दा आथिखालाव बांसिनै जानो हमदों। जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो फांब्रै फांबा गायनांगौ। मानो होनोबा जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय बार मोनो। माखासे जोङो बिफां गायोब्ला साहायाबो मोनो, फिथाइ सामथायाइबो मोनजागोन जों माखासे बिफां लाइफाङा माने फिथाइ थायग्राखो जोङो नआव गायनानै दोनफैयोब्ला मोजां जायो आरो नों बेनिफ्राय माखासे हेफाबिजाबबो मोनगोन बिफां लाइफांनिफ्रायबो जोङो बेनिखायनो जोङो दा आथिखालाव जोङो बांसिनै बिफां लाइफांखौ गायनांगौ मानो होनोब्ला बांसिन गरम जाग्रा जाबाय गोदो गोदाय बारा गरम जायामोन दा आथिखालाव बिफां लाइफांखौ सुबुं माहारिया बांसिनै दानफायनानै सावनायनि जाहोनाव